हेलौ
आ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों दे ओं बुं दे
ओह' ओरैनो नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ?
आंथ' दायो जेबो खालामाखै ओरैनो दं जिरायनानै।
अ। अ नोंथाङाथ' दायो साख्रि बाख्रिफोर ओरैनो माबाफोर मावो नामा?
ओ साख्रिथ' मावा आं दायो ओरैनो फरायगासिनो दङ।
अ-अ बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' आथिखालावहाय जोंनियाथ' बिदिनो साख्रि गोनां बाख्रि गोनांथ' जेबो गैखाया नालाय। ओ माखासे जिउ राहा लामा फोरो जोङो गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय माखासे राहा लामाफोर लायो जेरै जोङो दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजों जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि न'खरफोरखौ सामलायगासिनो दं नङा होमबा जोंनि बिमा बिफाफ्रा बा जोंबो
औ।
बे जोंनि दाउ अमा बा जोंनि ओ दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरावहाय माबायदि जोङो गावनि न'खरखौ खुंनो हायो बा जों माबोरै फिसिनाय जायो बा जोङो बेजों माबायदि जौगाखांनो हायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होगोन नामा आं
औ-औ अ ओ जागोन दे औ दा आं फोरमायसै ओ दाउ अमा फिसिनायाथ त' मोनसे जोबोद गोजाम आदब माने गै-गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय जोंनि आबै-आबौआनो फिसिबाय थायो। स' बो बि-बि-बिफोर जोबोद सुबिदा गोनांबो मानोना बेयो जोबोद खामानि ओ ओ सुबुंनि ओ-ओ संसार जानायाव ओ जिउ खुंनायाव जोबोद खामानियो ओ रां रुफानि बेलेयावबो आरो जानाय लोंनायनि बेलायावबो एसे खामानि होयो । ओ सोह रां रुफ फानि बेलायावथ' जोबोद खामानि होयो ओ जो नोङो ओ बि-बिबारखौ फिसिनायनि गेजेरजों जों न'-न'खरनि जा-जा नांगौ फ-फरायनायाव जो फरायनायाव ज-जा एसे एनै बुस्थुफोर नांगौ जा स-सहाय नांगौ बेफ बेफोरखौ गासिखौबो जो ओ फ्राय सुफुंजोबनो ओ हाफ्रामो जुदि नोङो म-मय-मज मोजां मोजाङै दा अमा बोरमा हांसो बेफोरखौ फिसियोबा ओ स' दाउ अमा दाउ अमा फिसिनाया मोनसे गोरलै गोरलैसिन आदब बुंजायो मानोना नोङो ओ नोंहा जुदि जेबो साख्रि बाख्रि जेबोे जेबो गैयाबा खामानि दामानि गैयाबा नों आरामसे न' न'आव थायै थायै दाउ अमाखौ एसे आबाद लानानै मोजाङै फिसियोबा नोङो गोबां रां आरजिनानै ओ गावखौनो गसंथानो हागोन मोनसे मोनसे मोजां न'खर आरो गावखौनो मोनसे एसे
मोजां थासारियाव लाबोनो हागोन न'खरखौ ओ स' बिनि अनगायैबो दाउ अमा दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजों नों गोबां गिदित गोबां माखासे बिजनेसफोरखौ खुलिनो हागोन बिदि जुदि नोङो मोनसे फार्म एबा ओ दाउनि मोनसे फेक्ट्रि खालामोबा नोंहा गोबां गोबां सुबिदा जागोन मोनोना आजिखालि गोबां सुबुङानो बांसिनानो बे-बे-बेदर जासै बिनि जाहोनाव ओ बे बेफोरनि दाउ अमा अमा बोरमा हांसोफोरनि डिमान्डआबो बिराद बांगासिनो दङ।
औ औ
गोनांथिया बांगासिनो दङ जायनि जोहै नोंहा बेयाव गोबां सुबिदा जागोन दाउ अमा फिसिनानै नोय ओम आथिखालाव गोबां सुबुंङानो बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै जिउआव जाफुंसारनो हानाय गोबां ओ ओ माखासे जोङो एगजामपोल महरै होखो होखो हानाय मानसिफोर दङ बांसिन सुबिदानो सोरबा अमाया बांसिन सुबिदासिन जायो मानोना अमाया अमायाव जोङो खम समनि गेजेरावनो जों गोबां फैसा मोननो हायो जेरै द' दान स्नि दाननि गेजेराव नों आथिखालाव अमाखौ मोजाङै जोथोन लानानै मोजाङै फिसिबा नों गोबां रां आरजिनो हायो हारसिं बोरमा दाउआबो फ्राय नों मोजां जुदि नों दाउखौ मोजाङै बिदिनो बे-बेमार आजार जेबो जाया गारा नोंजों नोङो जुदि मो -मोजाङै फिसियोबा नोङो आ-आरामसे जोंबो जेबो प्रब्लेम गैयाजासे ओ गोरलैयैनो नोङो रां आरजिनो हागोन ओ आरो आ-आरो गावनि न'खरनि गथ' गथाइ फिसा फिसौ गासिखौबो मोजाङै ओ फोरोंनायाव ओ जेबो प्रब्लेम जानाय नङा ओ फारसेथिं गुबुन फारसेथिं आरो नायोबा ओ आथिखालाव गोबां सुबुंफ्रानो ओ बिदिनो न'नि दाउ अमा फिसिनायाव गोबां माखासे से ओ
मा होनो रासायनारि ओ मेडिसिन मुलिफोर बाहायो जे-जायफोर थाब थाब दाउफोरखौ देनायाव मदद खालामो नाथाय बेफोरो जोबोद ओ मो-मोजां नङा मानो होनोबा ओ जों बेफोरखौ जानायनि जाउनाव गोबां माखासे ओ देहायारि गाज्रि थासारिजों मोगा मोगि जानांगौ जेरै ओ खिनाय जानाय गोबानाय ओ बायदि मैया मोदोम सानाय आथिं सानाय बायदि बेराम जानाया बांसिन बेफोरनि थाखायनो जायो जायनि जाहोनाव जोङो ओ बे बेफोरखौ बाहायालासिनो जुदि जोङो ओ गावनि पियर गग-गा-गावनि पियर न'आव बानायनाय जा आदारुफां मोननाय आदार बेखौ बेखौ जाहो बेखौ जाहोनानै जाहाथे न'नि दाउ अमाफोरखौ फेदेरो थ' बेफोर साबसिन जायो आरो आरो आरो बिदि खालामबा नोंनि ओ जा दाउ अमानि बिजनेस बे बेफोरबो मोजाङैनो थांगोन ओ आरो
बेनि अनगायैबो गोबां सुबिदा दं दाउ अमा फिसिनाया ज' बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया स' नोंथाङा बिनि बागै मा सानो माथो आंनो नोंथांनिमफ्राय बिनि बागै एसे इनफरमेसन मिथिनो लुगैयमोन दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां । ओ नोंथाङाथ' आंनि सोंथि बायदियै बा आंनि मिथिनो लुबैनाय बायदियै जोबोद मोजाङैनो दाउ अमानि फि फिसिनायनि गेजेरजों माबाद जिउ खुंनो हायो बा माबायदि जौगानो हायो बिनि बागै जोबोद मोजाङौ फोरमायलांबाय थ' नोंथाङाबो जुदि एसे आंनि सानदांथिजों मिथिनो लुबैयोब्ला आंबो एसे फोरमायनो सानबाय आरो ना । ओ दाउ अमा फिसिनाय होननाथ' जोंनि ओ जोंनि बर' माहारिनि जेनेबा जोंनि ओनसोलनिनो मोनसे जोंनि मानसि माहारिनि मोनसे ओ मा होनगोन बेखौहाय जिउ राहा लामाखा । जोङो मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे गोजाम आजब गोद ओ गोजाम आदब बियो जायनि गेजेरजों जोङो दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंनो गाव गावनि न'खरफोरखौ सामलायबोगासिनो दं गोदोनि समावथ' जोंना बांसिन साख्रि बाख्रि साख्रि गैयामोन नालाय बिदि सरखारनि साख्रि बांसिन दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंनो न'खरफ्राव लानानै जे गोजौ दाउफोर फारामफोर बायदिसिना खालामनायनि गेजेरजोंनो ओ बांसिन जिउखौ गाव गावनि न'खरफोरखौ बा गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ बेबायदिनो फोरोंबोबाय थादों आरो दाउ अमा फिसिनाय होनोब्लाथ' जोङो आथिखालाव जोङो अमा फिसिनाय बेनि गेजेरजों जुदि ओ माब्रै बा माबासिमहालागै अमा फिसियोब्ला जोङो खेबसेयावनो फाननो मोनोब्ला जों बेखौ गोबां गाव गावनि न'खरखौ दैदेननायाव सुबिदा फैयो । मानो होनोब्ला जोङो अमा फिसिनायाव जों गोबाव सम फिसिया जों बिदिनो खमब्लाबो जोङो से बोसोरसिमखौ फिसिगोन फिसियोब्ला बेबायदि समावनो जोङो जुदि बुरजा अमाफोरखौ फिननो हायोबा जों फार्मफोर बाननो हायोबा जेरै दसथा गाहामसोनो हायोब्ला जोंनि नि थाखाय बिराद मोजां लाब फैयो आरो बिदिनो दा दाउ फिसिनाय नायनाबाथ' जोंना आ आथिखालाव जोङो बेदरनि बाहायनाया बांसिन जाबाय जायनि जाउनाव जोङो दाउफोर फिसि फिसिनायनि अनजिमायाबो बांसिन जानानै फैबाय जोङो बांसिन दाउ फिनायनि गेजेरजों जो दाफोरखौ बबेबा मोनसेदिर गदिर हटेल सोमजिबाय आजिखालि बेबायदि गिदिर गदिर हटेल फोराव जोङो बांसिन बांसिन बांसिनफ मानसिफ्रानो ओ बेदर बाहायबाय आरो बेबायदिनो दाउफोरनि जानाय अमाफोरनि जानाय बेफोरबायदि गोबां जानाय लोंनायफ्रा आथिखालाव जौगाबाय बोरमा जानाय बेफोरबायदि दा जोङो बैफोरखौ फिसिनानै बाजेयाव जेव जेव जों बोरमा फिसिनो हायो आथिखालावहाय जोंनाथ' बारि बागान दङ बैसोराव जोङो हगारनानै होनो हायो हायोमाफोरखौ गांसोनि थाखाय
उ
दाउ अमा फिसिनानै गाव गावनि जिउखौ खुंनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों आरो । दिनै आथिखालावहायथ' गोबां हत गिदिर गिदिर जानायनि जाउनाव जोङो दाउ बेदरफोरखौ जोङो अमा बेदरफोरखौ जोङो गोनांथि जाथारनायखौ नुबाय बोरमा बेदरफोर मानोना बैफोरखौ जोङो बांसिन ना जेरै जोङो बेफोरबायदि नो फिसिनायनि गेजेरजों जोङो जिउखौ दैदेननो हायो आरोना बा जोङो नाफोरखौ दाउफोरखौ जोङो बैसिनो हरनानै बेफोरबायदिनो जों गोबां जिउ खुंनायखौ आथिखालावथ' जोङो दाउ होननानै बुंब्ला जों बै ब्रयलार दाउआ आथिखालाव गोबां गदिर गदिर फाराम खु जाय जाहोनाव खनसेयावनो जोङो दुइ हाजार तिन हाजार गाहाम दाउ फिसिनायखौ नुनो मोनो जाहोनाव बिसोरखौ जोङो सरकारानो आखाइआव लायो जाहनाव जोङो गाव गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय गोबां रांफोरखौ खामायनो हायो आरो बेयावनो
औ।
लाव जोङो बेदरनि बाहायनाया गोबां जाबाय नालाय ओनसोलावहाय ओ बेनि अनगायैबो जोंहा दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजों जों गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै गथ'फोर फरायनायावबो जोङो दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंनो रांखावरिफोरखौ बुथुमनो हानाय जादों। बुथुमनो हादों।
उम।
लावहाय दाउ अमा जेबो साख्रि बाख्रि गैयि सुबुंफोरा बे दाउ अमा बोरमाफोरखौनो फिसि फिसि ओ न'खरफोरखौ खुंबोबाय थादों आरो जोंनाथ' जायो। दाउ अमानि अनजिमायानो गोबां गामियावबो ओनसोलावबो जानाय लोंनाय बांनाय जों जाबजों फिसिनायफोरखौ जों नुनो जे मोनफ्रोमबो फोरबो हाबा हुखा बायदिफ्राव जोङो। बैफोरखौ फानहरनायनि गेजेरजों बा सोरनिबा न'खराव फानहरनायनि गेजेरजों आ दाव अमा फिसिनायखौहाय जोङो मा होनो नि गेजेरजों न'खरफोरखौ खुंनो हायो दिनै मोनसे हाबा खुंनोबा जोङो माथाम माब्रै अमा नांगौ जायो। जों बैफोरखौ न'खराव फिसिनानै लाखायोब्ला जों बैफोरनि रांफोरखौ जोङो जोंहा मा होनो जाया जोङो न'खरावनो फिसिनानै लानायनि गेजेरजों जोंहा दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंनो जोङो। बे मोनसे हाबाखौ खुंनो हायो बेफोरबायदि गोबां जोङो दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजों गाव गावनि न'खरखौल' जौगाहोनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो गोबां सरखारनिफ्राय बान्थाफोर मोननाय बेफोरबो दङ मानोना जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजोंहाय गावखौनो मुंदांखा नाम खामायनो लानो हानाय जोङो बेफोरबायदिखौबो मोननो हायो। आं बेखौनो नोंथांनो एसे फोरमायबाय बिदिब्ला नोंथां ओ आं सावरायनो लुबैनायखौ नोंथांजों जोबोद मोजाङैनो सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आ बिदिबा नोंथां समाबो जाबाय जोंहा दोनथ'नोसै नामा?
ओ दे दे